औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
खुलुमबाय! गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायहरनाय जासिहरगोरनाय थाबाय नोंथांनिसिम,
ओम आंबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसोनिफ्राय माने नोंथांनिसिम अननाय मोजां मोननायखौ आंबो जासिहरगोरनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां, आं दा नोंथांजों सावरायनो सानदों बोथोरनि बागै।
औ
औ जोंनि बर'फोराथ' बोथोरखौ नायनानैसो बोथोर साननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बे बोथोरफोरनि मुङानो जाबाय उदां बोथोर, गोलोम बोथोर, दैज्लां बोथोर, दुफां बोथोर, मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर।
औ।
औ बेनिनो जोंहा माबे बोथोराव जों बर'फोरा मा मावना जायो बेनि बागै सावरायनो सानदों आरोना नोंथां। औ जोंहा उदां बोथोरखौ नायनानै माने माने उदां बो थोरखौ माबे थासारियाव नायनानै दे बे बोथोरा उदां बोथोर बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो माबे थासारियाव माने जों हमदांना मोनो, बेफोरनि बागै आरो ना नोंथां औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? उदां बोथोर, खौ माबे थासारियाव नायनानै, जों दे बे बोथोरा उदां बोथोर बेनि बागै,
आंहाथ' बेनि सायाव एफा नलेज गैया दा उदां बोथोर होननानै बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो, नोंथाङा एसे जागायग्रोबा आं बुंलांनो हागोन उननिखौ
औ जोंहा उदां बोथोर होनोब्ला जों माने जोंनि बिफां लाइफां बा मिथिंगायारि थासारिया बे उदां बो बोथोराव जोंहा मिथिंगानि बिफां लाइफाङा रानस्रयो बा सि सिरिलाङो आरो बिनिनो उनाव जोंहा गोदान बिलाइ खिलिफिनो गोदान गोदान बिफाङाव बिलाइ खिलिनाय बै बोथोर खिनिखौनो माने बिफांनि बिलाइया सिरिनानै गोदान महर लानाय, बे मिथिंगाखौनो जों हा माने बे बोथोरखौनो, उदां बोथोर होननानै लानाय जायो।
औ उदां बोथोर माने फागुन बोथोर खौनो बुंनाय, जायोना नोंथां
नंगौ औ जोंहा, बेनि उनाव फैयो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरखौ जोंहा माने दुंहाव थासारि जेरै बैसाग जेद बैसाग जेद बे मास मोननैयाव जोंहा दुंहाव थासारिया बारायो, बा गु बिदुङा बारायो बै बोथोरखौ जोंहा गोलोम बोथोर होननानै मिथिनाय, जायो आरो बेनि उनाव जों फैयो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरखौथ' गोबाङानो मिथिखायो जोंनि माने आसामाव जोंहा माइ आबादखौ मावनाय नुयो। दैलां बोथोराव औ जोंहा। गायनाय फुनाय। बिदिनो सोलियो। बै बोथोरखौनो आरो। बे बोथोराव गोबां अखा हायो। बे बोथोरखौनो जोंहा दैज्लां बोथ थोर होननाय जायो आरो लोगोसे सम सम माने दैबानाफोर जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो। बे बोथोराव औ। औ बेनि उनाव जोंहा फैयो दुफां बोथोर। दुफां बो थोराव जोंहा माइफोरा मोनहैयो आरो। माइफोरा मोनना नै जोंहा बिबार बारो बा मोनो मोननायनि उनाव हायो। बे बोथोरखौ जोंहा। दुफां बोथोर होनाय जायो। आरो बेनिनि उनाव जोंहा फैबावो मेसें बोथोर। मेसें बोथोराव जोंहा। स्राव जायो बोथोरा। बा जोंहा फोथार फोरा। माने लांदां जायो आरो बै बोथोराव मेसें बोथोराव जोंहा माने गोदानै माने गोरान खेथि गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मटर। आबाद। बा बेसर। दालि बिदिनो थेमसि। गुजि बेफोरदिखौ गायो जोंहा बे मेसें बोथोराव।
औ औ।
बेफोरखौ गायनायनि उनाव जोंहा माने बे बोथोरखौ जों गोरान बोथोर बा दु- मेसें बोथोर बुंनाय जायो आरो। आरो। बेनि उनावनो जोंहा फैबावो गोजां बोथोर। गोजां बोथोरखौथ' बयबो मिथि खायो
औ मिथियो
जों गुसु बोथोरखौनो गोजां बोथोर बुंनाय जायो माग फागुन ओ फुस माग मासखौ आरोना जायावबो जों फिथा फोरबो सावना जानाय जायो बै बोथोराव
ओम
आरो लोगोसे जोंहा गोजांनाय फैयो आरो गोजां बोथोराव जोङो निहिर सिरिनाय हरफोराव निहिर सिनायखौ नुयो आरो जोंहा फुङाव खुवा खुनाय बेफोरदि थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो बे बोथोराव जोबोरै गोजाङो आरो जों बे बोथोराव जमा जना जमा न'खरनि ज' ज'नानै अर सावलायनाय अर सायलायनाय बेफोरदि थासारि खौ जों नुनो मोनो आरो औ आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
फोरमायनो माने आं नोंथांनाव सोंथिसो सोंनो नागिरबावदोंमोन
औ सोंजागोन
नोंथाङा बैफोर बोथोरफोरखौदि दा बुंलांबाय नोंथाङा समनिसाय मोजांसिन मोनसिननाय साबसिन बोथोरा नोंथांनि थाखाय माबे बोथोर?
औ आंनि बयनिफ्रायबो मोजां मोननाय बोथोरानो जाबाय गोलोम बोथोरबो माने दैज्लां बोथोर आरो गोजां बोथोर बे मोननै बोथोरखौ बांसिनै मोजां मोननाय जायो आरो
औ दा बेनिनो नोंथाङा दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरखौनो आं सोंबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव बिदिन्थि होनो ओरैनो मोनसे मोनसे बुंनांबानो जाबाय नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मा मा खालामनानै मोजां मोनो
औ दैज्लां बोथोरावथ' आं माने फिथाइ सामथाइ मोनजायो गोबां फिथाइ सामथाइ आनो दैज्लां बोथोराव थायो थाइजौ खान्थाल लेथुखु बिदिनो गोबां माने फिथाइखौनो जों आान र'स फोरदिखौ मोनजायो आरो आरो खुसेर बेफोरदिखौ जों दैज्लां बोथोराव मोन जाजोबनाय जायो गोबां फिथाइानो बे बोथोराव ओंखारो आरो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जानानै मोजां मोनो आं आरो लोगोसेनो जों गोजान लामायावबो दावगाय माने दावबायहैनोबो हायो बिदिनो दुगै हैैनोबो हायो बेरायहैनानै दैमा दैसाफोराव आरो लोगोसे जों दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो जाहोना जोंहा खिटि मावनोबो हायो न'फोराव अखाफोर हानायनि थाखाय बेफोर नि थाखायनो आं मोजां मोनो आरो दैज्लां बोथोरखौ आरो अखा हानानै जोंहा बोथोरा एसि गिसिबो जायो आरो मोजां जायो आरो माने बिदिनो
बेनिफाय आ आरो नोंथाङा दा दैज्लां बोथोराथ' बुंबाय आरो नोंथाङा गोजां बोथोराव माबायदि मोजां मोनो नोंथा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ गोजां बोथोरखौबो जों माने गुसुनि थाखायनो मोजां मोनो माने जों जेरावखि जाया थाङा मानो गानफब जोमफब थाङो आरो बे बोथोराव जेनिबो डिस्टाब गैया बा अखाफोर हाया माने गोसो बायदि थांनो हायो आरो जि जोमना उन्दुनो हायो बेफोरनि थाखाय मोजां मोनो औ आरो बिदिनो गोजां बोथोरावबो गोबां माने लामा सामा दावबायनो हायो आरो बेरायहैनो बेफोरनि थाखाय मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव फिथा मोन जायो
औ बियो नोंगौ
औ
नोंथाङा नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों गोजां बोथोराव जोङो लंपेन्ट जुथा गाननानै जों बेरायनो हायो
औ
आरो जों ज' ज' अरसायलायनानै बा जों रायज्लायनो हायोबा जों बेयाव ओ जों बेयाव दा आ आलु बायदिसिना सावनानै मा जों जानो हायो आरो गोजां बोथोराव साबसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय नों दा अबावबा मोनसेयाव दा थांबाबो जेनेबा अखा हाया बाजों गोसो बायदि थांनो हायो गोसोबायदि फैनो हायो। आरो जेनेबा बेैबे बोथोराव माने गोलोमनाय गैया नालाय जों बेखायनो गानफब जोमफब थानानै जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ।
नोंथाङा दा आंनियाव मायबाफोर सोंथि सोंनो दंबा सोंजागोन।
औ नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन नामा माने मा बोथोरखौ नों मोजां मोनो आरो मानि थाखाय मोजां मोनो बेफोरनि बागैनो इसि आरो जों माबे बोथोराव माफोर मा आबादफोर मावनाय जायो बा माखौ मोनो माबोरै दिहुनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोरानोखा आरो दा दिज्लां बोथो बोथोराव जोंहा आसामनि गाहाय आबादानो जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद। दा जोंहा बयबो गासिबो बे माइ आबादखौ मावाबानो जाया। मानोना जोंहा माइआनो बयनिबो थाखाय माने मोनसे गोनां मुवा जायखौ जों नङाबा जों थांना थानो हाया जिउआव माने जोंनो नांथारगौ बे बुस्थुखौ जों जेरै दैज्लां बोथोराव उम्म हाल एवनानै खोथिया फुनानै बिदिनो आलि होनानै जों माइ गायो बा जों गासिबो ज' ज' थानानै ओ खामानि मावनानै सासे सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब हैनानै जों जोंनि माइ आबादखौ मावो। आरो जोंहा बेखौ मावनानै जों जोंनि नांगौखिनि जाबायदि बोसोरसेनि थाखाय जों माइखौ ओ जों मोजाङै जोथोन लाना मावना जोङो ज' खालामनानै दोननानै बे बेखौनो जोङो बोसोरसेया जायो होमबा सय मासखौ जों जायो होनबा जों बारा बुंनाय जानाय नङा आरो। दा आंनिया बेखिनियानो बुंनांगौआ नोंथां।
औ नोंथाङा बुङासै माबे बोथोरखौ नोंथाङा बयनिसायबो मोजां मोनो? बेफोरनि बागै
आंनि मोजां मोननाय बोथोरा जाहैबाय जेनेबा आं गोजां बोथोरखौनो होनदोंमोन नोंथां नोंथाङा खोनादियासै नामा?
औ।
गोजां बोथोराव जोंहा मोजाङा जेरै ओ नों जा सान्दुं दुंबाबो जों सान्दुंखौ एफा माने गोसा मोना आरो ना आरो जोंहा बे बोथोराव गुसु नालाय बेखायनो जोङो जुथा लंपेन्ट बा गस्ला बा सुइटार गाननानै जोङो गानफब जोमफब जों बेरायनो हायो आं सानो गोजां बोथोराव खौ बांसिनानो मोजां मोनो होनानै मानोना बै समाव मानसिफोरा गाससिबो जेरावबो ज' ज' थानायखौ नुो नुनो मोनो आरोे जेनेबा गोजां बोथोर बोथोराव जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जों गासैबो ज' जानानै बा पिकनिक जानाय बिदिखौ नुनो मोनो ना नोंथाङा नोंथाङा पिकनिक जानो थांफेरबाय ना
औ
जेनेबा जानुवारि समावथ' जोबोद थान्दा जायो बै समाव मानसिफोरा गासिबो फैसा खांलायनानै एसे एसे बा गुबुन जायगायाव बा जायगा हाजोफोराव हाजो नायनो जों ज' ज' लोगो जालायनानै पिकनिक जाहैयो बा गोसोनि खोथाफोरखौ सावरायो आरो मिथिंगानि समायना मोजां महरखौ जों नायो आरो
औ दिनैनि सावरायमेलखौ जों बे खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन औ नोंथांखौ उन समफोराव रायज्लायबावनो मोन गोनखौ मिजिंथिनाय जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोजोन्थों एसेनोसै।
दे गोजोनथों।